खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ बेेदिनि मानि
जोंहा दिनै होनबा ओ जोङो आसि बेखौ जोंहा बबे बबेजों जायो यो नारजिखौ माबोरै बानायो नारजिनि टेस्टआ माबायदि बरै नारजिम होखो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायदिनो नामा नोंथां
दे नोंथाङानो जागायजेनदो नोंथाङा आं एसे नोंथांनि खोथा खोनासंग्रो द
औ नोंथां गिबियावनो जोंहा नारजि होनबाथ' मिथिखायो जानांगौ जाय जों थिनानै माने फिउसाराव जायो आरो इयुननि थाखाय जोंहा थिनानै दोननाय मोनसे मैगं होनना नोंथाङा मिथिखायो दा
औ औ मिथिगौ दे नोंथां
औ जोंहा नारजिखौ रोखोमसे फाथो होननाय लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो लाइफांनि बिलाइनिफ्राय ओ बे बे फाथोखौ जोंहा दैज्लां समाव मावनाय जायो बोरि हाफोराव बे फाथो आबादखौ
औ औ
औ बे फाथो आबादखौ जोंहा दाबसे बोरि जायगाखौ बा जिखुनु जायगायावनो आरो जोंहा हालेवनानै मोजाङै हाग्राफोरखौबो थारमा होने हायखंसिफोरजों जमा दोननानै हासिनि फोरजों ज' खालामनानै हाग्राफोरखौ सावो बेनिफ्राय जोंहा हाखौ माने एसे मोजाङै दुफु दुफु एवो आरो हालेवो
औ औ बे नंगौ नोंथां बे जोंनिया फाथोखौ बोरि आबाद बोरि हायावनो मावनानै जेब्ला बे फाथोआ एसे रायो जेब्ला गोरा जायो बेखौ बिलाइखौ लों खाना दोननानै फोरानो फोराननि उनावहाय बेखौ ओ थिनानै दोनबाय दा जों बेखौ मा माजों जानो हायो होनना बुङोब्ला जेरै जों बर' हारियाथ' अमा जाग्रा नालाय बांसिन अमाजों जायो जोङो दा बिनि बिनि टेस्टआ जाहैबाय एसे गोखा खालेले होनना बुङो जों जायखौ बेनिफ्राय सोरबाफोर थैयोब्ला खारजआव जों खारै ओ ओ नारजिखौ जों होनाय जायो मिनिंथिया जाहैबाय नार जि अरगारोब्ला माने बेखौ आरो फिन लोगो मोनलिया आरो बेबायदि मोनसे जोंनि बर' हारियाव फोथायनाय दं एबा बुंनाय राव दङ बेखायनो जोङो सोरबाफोर थैयोब्लाथाय नारजिखौ होनानै बे नारजि अरग्राबाय माने बेखौ आरो फिन लोगो मोनलिैया बेबा बेखौ अरायसमनि बिदाय होबाय बेबायदि बाहायो दा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि माबायदि जायो नोंथांनिसो फोरमायनो हागोन ना
जोंहा दहय नोंथाङा होननाय बायदि नारजिखौ मा मा होनो बिफांनिफ्राय बिलाइफोर गोरलैखौबा बिलाइ बिदिनो गोराबाबो खानानै जोंना फोरानो नङा होमबा आरामनो सान्दुङआव सान्द्रिफोराव बा जेंगायफोराव बा सानदांगाफोराव फोराननानै जेब्ला एसे गेस्रेम जायो स्रेम स्रेम जायो अब्ला माने बेखौ ओ बबेबा मोनसे फाथोनि दं मा होनो बस्था बा बे प्लासटिकनि बस्था बा जिखुनु ओ माबायाव माने दोननाय जायो आरो बेखौ थिनानै दोननाय जायो आरो खाथुमनानै
औ औ
ओ दा जोंहा नार्जिखौ माजों माजों जायो होननानै बुङोब्ला नार्जिखौ जोंहा गोबां रोखोमनि संनानै जानो हायो जेरैबायदि ओ एसे बिदै जेब जेब
नारजि दोलो औ
ओं नारजि दोलो ओ जेरैबायदि बाथोन नारजिखौ बाथोनबो जानो हायो आरो मा औ आरो मा डाइरेक्ट गोथाङैनो माने बेखौ एसे मोजाङै सुनानै माने ओ सामब्राम बानलु होनानै सिफ्लेनानैबो जानो हायो जोङो
औ औ
औ जोंहा गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो फाथोखौ
औ बै थारैनो नंगौ नोंथां आरो नारजिया जोंनि देहानि थाखाय बेबो जों मोजां खामानि मावो जेरै जे बिनि थेस्तआ गो गोखा नालाय जों सानफ्रामबो जानाय आदाराव जोंनिया गोदै गोदै जिनिस जायो जोङो जेरै जाय
औ
जायो माइरंनिफ्राय जि मोननाय ओंखाम दालि जिखिनि मुवा बेसादफोर दं जायफोरजों जों सुगार जानायनि सुबिदा दङ दा बैफोर बेरामखौ नारजिया होबथानो हायो आरो ओमफ्राय जेरै मोदोम माननायफोर जायोब्लाथाय नारजिखौ जों सोमनानै बेनि दैजों दुगैनोब्ला हामो होननानै बुङो आरो बे बाथ्राया सैथायोबो मोदोम माननायाव जों गोखाखौ होयोब्लाथाय हामो बेबायदिनो बायदि बेबायदि न'नि हाबाफारिफोराव जेरै जाय मालाबा सावरि बादायनायफोर जायोब्लाथाय जोङो नारजिजों अमा संनानै होयो एबा नारजि दोलो खालामो आरो नार्जिखौ संनायनि ओ हाबाफारिया जाहैबाय ओरैजाय ओ खारैखौ मिथिगौना नोंथाङा
मिथियो नोंथां थारैनो बर' हारिनि मोनसे गोदोनिफ्राय बाहायबोबाय थानाय मोनसे हो संख्रिनि जायगायाव बेखौ बाहायोमोन आरो गोदो
औ नोंथां औ औ
औ
आरो मा मा दंबावो नोंथां
बे नारजिखौना जोंहा नारजिखौ खारैजोंल संनानै जाया जोंहा खारै होआलासिनोबो संनानै जाना जानो हायो नारजिखौ
अ जोंनि ओनसोलाव नोंथां खारैजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो जोङो
औ नोंथां माने जोंना ट्रेन्डानो बिदिनो सोलिबोबाय थाबाय नालाय खारैजों बांसिन जानाय बेनिखायनो माने खारैजों संनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोंहा बर'फोरनि जोंहा बयनिख्रुइबो मोजांसिन जाग्रा बेदर बा साबसिन जाग्रा बेदर होननानै होनबाथ' मिथिखायो जोंहा अमा बेदर दा अमा औ माने बेजोंनो जोंहा बांसिन नारजि होनबा माने बेखौ गोसोखांगोन आरो जोंहा बर' हारिनि गाससिबो सुबुंफ्रा नारजिं अमायानो औ नारजिजों अमायानो जोंना बर' हारिनि बा बर'फोरनि थाखाय बयनिबो साबसिन जाग्रा ओंख्रि होननानै बुंबाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो औ जोंहा दा औ
दे दे बुंनाय
ओ जोंहा माने नार्जिजों अमाखौ जोंहा माबोरै सङो बेखौनो एसे सावरायजोबबावनोसै नामा एसे गोथौआव हाबबावनोसै औ दे नोंथांबो फोरमायग्रो
जोंनियावथ' ओरै खालामो गिबियावनो नारजिखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोबाय बेखौ एसे रुयहोननो थाखाय नारजियाथ' बिलाइ गोरान जायो नालाय गेब्लेया
औ नोंथां
ओ औ गिबियावनो अमाखौ एसे एवफ्रावनानै लाग्रोबाय थाव होननानै सामब्राम होनानै एवफ्रामबाय बेखौ जेब्ला एसे मोनहां जाबाथाय थांना दोनथ'नानै नारजिखौ होबाय नारजिखौ एवनायनि उनावहाय बेयाव खारै होबाय खारै हैायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओ बे बिलाइआ गेब्लेयोना गेब्लेया नालाय ना ओ खारै होयोब्लाथाय गेब्लेयो गेब्लेबाय गेबलायनि उनावहाय जेब्ला मोना मोना जायो अमा बेदरखौ गारनानै होबाय
औ
दै रानजासिम होनानै बेबायदि सङो दा नोंथांमोननिया माबायदि सङो
ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि जों प्रसेसा एसे एखेयानो गिबियावनो जोंहा नारजिखौ आरामनो जोंहा थिनानै दोननाय बा बै थफ्लानिफ्राय बरननानै जोंहा दैयाव सोमो नोंथां होननाय बायदिनो ओ बेबायदिनो जोंहा अमाखौ नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो अमाखौबो जोंहा आरामसे बे फिसा फिसा फिसा गोदानानै आरामसे जोंहा साफा सुनानै थावजों बा संख्रि बानलु होनानै सामब्राम होनानै जोंहा एवफ्रामो आरो ए से मोनहां मोनहां जालायनाय एवो बेनिफ्राय नारजिखौ जोंहा सोरबा सोरबा थाव होनानैबो जोंहा नारजिखौ संनायखौ नुनो मोनो नाथाय बांसिनै माने डाइरेक्ट रुनायखौ जों नुनो मोनो आरो नारजि दोलोआव औ माने दै होनानै नारजि होनानै मोजां रुसिगोन ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन बिनिफ्राय मा खारै होना होसिगोन नोंथाङा होननाय बाय दिनो नङाबा बे बिलाइफ्रा नङाबा गिदिर गिदिरैनो थायोना बिदलाब बिदलाबयैनो बारा गेब्लेया बैनि थाखाय माने खारैखौ होसिगोन जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो ओंख्रिया मोनहां मोनहां जायोब्ला अमा बेदरखौ माने होसनना होसिगोन आरो बिनिफ्राय आरामनो बेखौ मोजां गो दौ होनानै खोबना दोननानै आरो गोदौफावोबोना बांद्रायबो खोबजाया माने
औ औ
खारै होबा गोदौफ्रावो औ दा बेखौ माने मोजां
जायना नोंथां
संफेरबाय नोंथां संनायालाय
औ औ
औ। जायनि जाहोनाव दिनै एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांनो फोरमायनानै जोबोद। गोजोननाय मोनदों माने फोरमायनो मोननानै
थारैनो थारैनो नोंथां आंबो गोजोननाय मोनदों आंबोथ' संफेराखै नोंथांं थेवबाबो आं नुयो न'खराव जोंहा सङो नालाय सम सम
औ नोंथां
मालाबा अमा ओ बेदरजों मालाबा दाउजों बे जोंनियाव मोनसे। फोथायनाय दं आलासिफोर फैयोब्ला नारजि अमा जाहोनो हामा होननानै। बिदिनो माने मा होनना बुङो।
जोंहा सुबुङा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनसे गियान आरो बे जोंहा जेरैबायदि जोंहा बै गोथै गारनाय बा दाहा गारनाय समाव जोंहा मा होनो सावखांनानै मानसिखौ सावखांनानै बा फुखांनानै फैनानै लामा ससेयाव माने। सासे थायो बेयाव जिगा बुन्था ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय माबा माबि लायो ओमफ्राय दै गोथार लायो। माने बेखौ बे समाव माने नारजिखौ माने एसे एसे जानानै फैनायखौ नुनो मोनो आरो नारजि अरगारनायखौ नुनो मोनो आरो माने मा। जोंहा सोमोन्दो बोस'नाय जायो नालाय नारजिया औ। सोमोनदो बोस'नाय महरै बाहायो जेरै गोखा नालाय जायनि जाहोनाव माने आलासि आलासिफोर फैबायबायोब्लाबो माने। नारजि ओंख्रिफोरखौ संनानै जाहोनो हामा होननाय मोनसे खानथि दङ आरो जोंना बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ
औ ओमफ्राय नोंथां नै जोंना दाथ' समा जाबोबायमोन जेब्ला उनाव कल खालामनोसै नामा नोंथां। उनाव सावरायनोसै दे नोंथा जाय गोजोननाय मोनो नोंथां
औ औ